खोनादोना नों
औ खोनादों।
अ नोंथांजोंहाय आङो इसे जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो हरनाय जादोंमोन।
औ
सावरायनो हागोनना?
औ हागोन औ हागोन नोंथां ओ जोंनि बर'फोरनि माखासे जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोंहाथ' बर'फोरा गावनि आंगो ओ जेरै ओंख्रिफोर दं दोरोङारि ओंख्रि जेरै नारजि अमा नङा होमबा अनला दाउ नाफाम सबाइ साम' बेफोरनो आरो आरो जोंहाथ' बर'फ्रा मोनसे ओ आंगो जोंहा ओ लोंग्रा दङ नङा ओमबा जायखौ जों जौ होननानै बुङो नङा ओमबा बे आरो दा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारियाथ' जोंहा मा बेबायदि माखासे जौ संनानै जाबोखायो नङा ओमबा? बेहा बे जौआबो जोंहा माखासे ओ जि आइ टेग मोननाय आरो बियो दा गोदोनि सुबुंफोरा थ' बेफोरबायदि जोंनि बर'फोराथ' बेबायदियावनो जोंहा गोबां रंजायोमोन आरो बेफोरबायदि माखासे एसे एनै न' खराव मालाबा लोंनानै बा जों ज' ज' जाजायै लोंलाय लायनानै बे बिदि नङा होमबा दा आं नोंथांजोंहाय बर'नि जोंनि माखासे ओंख्रिफोरनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै आरो थां आङो नों थांनो सबाइ आरो साम' ओंख्रिखौ माबोरै सङो बेखौनो खोन्थानोसै आरोना नोंथां
औ
दा सबाइ साम' साम'आथ' जोङो मोनथिखायो बेखौ जोङो दैयावसो मोनो। साम'आ बिदिनो गोबां थायो। साम' लादाय थायो साम'आ गोलाव गोलाव साम' दा होनाय बेबायदि थायोना बेबायदि आरो जायगा लायै जायगा गावबा गावनि जायगायाव जेरैबायदि साम' मोनो बेबाय जेन दा साम'खो जोङो दैमानिफ्राय जोङो सिगांग्रो खननानै लायग्रोनांगोन आरो साम' ओं सबाय जानोब्ला दैमानिफ्राय जोङो लायनो नांगोन दा मोनबोयोब्ला जोङो बेखौ लाबोनानै न'आवहाय ओ जोंथ' ना जाखागोन नालाय बेखौहाय दैयाव जों सोमनानै दसे दोनथ'बाय बेनि उनाव जोङो बे साम'खौहाय जोङो दाखोन गारनांगोन आरो साम'नाव जे दाखोन थायो बेखौ जोङो गारनो नांगोन आरो बेफोरखौ जोङो खायसे आखाइजोंनो बोखानांगोन गारनो हायो सायनो हायो आरोबा खायफा खायफा नङा सेफटिबिनफोरजों थुथाबलायनानैबा बेजों थुथानानैसो जों बेखौ सायनो हायो नङा होमबा जै बोरैबाफोर बे साम'खौ थुसि थुस्लिंफ्लांबाय बा बोखाबफांबाय होनबाबो डाइरेक्ट हाबस लांखायो आरो जों बेखौ मोनफिनखाया नङा होमबा बेनि बेदि आरो साम'नि दाखोनखौ जों सिगां गाननानै लाग्रोनांगोन आरो बेनि उनावहाय साम' गोलावबाबो जा साम' गुसुं दाहोनायानो जा बेखौ जोङो बिनि ओ खिथुखौ दानग्रोनांगोन आरो नङा होमबा बेखौहाय जो जोङो दाननानै लानांगोन आरो बिनिफ्राय जेब्ला साम'खौ बिदि दानखांजोबो अब्लासो जों बेखौ मोजाङै मानजिनानै लानांगोन आरो बिनि मैला साम'नि ओ बिखुङाव जे मैलाफोर दङ बेफोरखौ खारजासे मोजाङै हुनांगोन बे फुनाय समाव जोङो ओ खायफा खायफा बिदिनो मनायाव सोनानैबो फुख'यो आरो ओमफ्राय खायसेया जेरै दोफोरावहाय बा थौवहाय लानानै ओ नारें लेबुखौ एसे सेबना होनानै बेखौहाय मोजाङै मानजिखबाय थायो। जेब्ला गोजों जागोन अब्ला साम'खौ मोजाङै सुबाय सुनानै लाग्रोनानै जों बेखौहाय दोनथ'बाय आरो दा सुनानै दोनथ'नानै उनावहाय जोंहा मा सबाय दा सबायखौ जोङो रेडि खालामनांगोन नङा होमबा
जोङो हानि सबाइजोंसो जायो आरो बेखौहाय नाथाय सबायजोंल' जानो हाया जों गोबां दानि एवनानैबो जानो हायो साम'खौ टमेट'फोरजों बा नोरसिंफोरखौ होनानै जों एवनानै जानो हायो आरो ओमफ्राय एवनानै जानायावसो बांसिन टेस्टखौ मोननो हानाय बायदि मोनो आरो आंथ'
औ
ओमफ्राय दा सबाइजों सङोब्ला जों सबाइखौ सिगांहाय ओ एसे एवनानै लानानै जोङो बेखौहाय मा खालामो हुख्रेमनानै लायो आरो हुख्रेमनानै लानानै बेखौहाय आरोबाव उवालाव बिनि बेगुरखौ फुनो थाखाय जों देनानै लायो ओमफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै जावगोन जाहाथे बेयाव हाद्रि बालाफोरा थाया नङा होमबा ओमफ्राय जों बेखौ मोजाङै जावना ला खांनायनि उनाव बेखौबो सुबाय सुनानै बेखौहाय जोङो मोजाङै रुनानै लागोन आरो दा दानि मुगायावथ' जोंहा बिदिनो कुकार फोर थाखाबाय दा कुकार आवबो रुनो हायो नङा होमबा कुकार आाव रुबानो दसे दसेनो मोनो आरो आगोलावथ' मा दोफ्रावसो अरावहाय बेराद रुनो गोनां जायोमोन आरो खारै होनानैहाय दा बिदिनो सिगाङावनो जों सबायखौ खारै होनानै रुनानै लाग्रोगोन खारै गैयाबा जोंहा मा माखासे सदाफोरखौबो होनो हायो आरो बाहायनो हायो माब्लाबा समाव जा खारै आरो थायाब्ला सदाखौहाय जों बाहायनो हायो ओमफ्राय बेनि उनाव सबायखौहाय थांनानै जेब्ला सबायाबो मोनबाय अब्ला ज साम'खौहाय मोजाङैहाय संख्रि बानलु थाव होनानै जोंङो एवनानै लांग्रो नांगोन आरो माखासे न होनांगौ मस्ला मस्लिफोरखौ बाहायनानै होनानैहाय बेनिफ्राय जोङो साम'खौबो एसे खोबहाब खोबहाब एवबाय थाबाय ओमफ्राय साम'नि दै रानजासे एसे मोजाङै एवबाय नालाय दा आरोबाव एसे दै होनानै फोमोन खाबावनानै लानो हायो आरो मानो होनबा जों सबायाबो खाबाय मोनखाबाय बाय नङाबा बे आरो साम'खौ एसे मोनजासिन मोजाङै एवगोन बेनिफ्राय सबायाइखौ साम'आव हरनानै बिसोर सबायाइजों साम'जों मोजाङै ग्लाब ग्लाब गोदौ होननानै बेहाय माखासे दुन्दिया मोननाय बोथोराव दुन्दिया होबाय आरो मोनाब्लाथाय जोङो गंगार दुन्दिया बेफोरखौ जों होनानै साखिनानै खांनानै जानाय जायो आरो जों बेबायदि बिदिनो जायो दा सबायाइ साम' ओंख्रियाबो जोबोद गोथाव आरो सबायजों साम'जों ओंख्रिखौबो जों नागारनो हाया बेबायदिनो आरोबाव जोंहा गोबां ओंख्रिफोर दंबावो जेरैहाय नाफाम ओंख्रि नङा होमबा नाफामखौबो जोङो नाखौ जोङो दैनिफ्रायलाय लायग्रोनांगोन जोङो खखाफोर सानानैबाबो नाखौ मोनो बे नाखौ जों मोजाङै सुनानै लानानै जोङो बे नाखौबो फोराननानै लाग्रोनांगोन आरो सिगाङावहाय नङा होमबा ना गोरलैखौ जोङो साबसिन जानाय जायो होननानै मिथिनाय मोनो आरो नाफाम बानायनायावहाय दा मोजाङै नाया रानजोबोब्ला जोंहा बेखौ उवालाव देनानै लानांगोन बे देनाय समाव जोङो मा थास' गोसोमनि गांखंखौबो जोंङो होनाय जायो आरो ओमफ्राय थास गोसोमखौ जिरनानै बिनि गागंखौ होनानै मोननैजों नाजों ओमफ्राय थास' गांखंजों ज' देनानै बेखौहाय लादुरा खालामो आरो ओमफ्राय बिदि खालामनानै बेखौहाय हासुङाव एबा बथलफोरावबो सोनानै दोननानै गोरा माथेनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बार हाबा बारहाबोब्लााथ'ब मैखुन बारजोबगोन मैखुन बारबा जों हायखौ जाजानाय नङा आरो बेनिखायनो जों बेखौ मोजाङै मारैथेनानै दोन नांगोन दा जोङो बेखौ डायरेक्ट थाब जानो हाया माखासे दानफोर से दान नै दान बेबायदि दोननानैसो जोंङ बेखौ जानो हायो आरो दा नाफाम ओंख्रियाबो जोंनि माखासे बर'फोरनि ओंखार हायो ओंख्रि खाथार दा नाफाम ओंख्रिखौ जायोब्ला जोबाबो सि खारनो रोङा होनायानाय मोनसे बाथ्रा फाव दं आरो ना नोंथां बेबायदि आरो दा नोंथाङाबो ओ माबाफोर सावरायनो सानदों नामा
औ औ आंबो बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागैनो फोरमायनो सानो बर'फोरनि जानाय लोंनाय हबा दोरोङारि हिसाबै जोङो अनला ओंख्रि जेरै बेबो मोनसे जेरै सबाय दाउ बेफोरबो मोनसे सबाय ओंख्रि सबाय साम' नारजि नारजिफोरखौबो जोङो नाफामनो मो जायो खायफबा आरो अमा मेजेमजोंबो जायो आरो बेनि अनगायैबो दंबावो जेरै ओ नाफाम बाथोन नाफाम संनाय बेफोर आरो जोंनि संनाय होननानै संनायनि साइस होननानै बुंङोबा जोङो बर'फ्राहाय लाव लाव संनानै जायो जेरै दै होनानै एसे एवथ्रुमनानै जायो ओमफ्राय फ्राम फ्राम एवनानैबो जायो आरो अ बेखौनो आङो फोन ओ फोरमायनो सानदों आरो जेरै जोंनि दोरोङारि अनला ओंख्रि बे अनला ओंख्रियावहाय जोङो माबायदियै संनांगौ जायो बेफोरनि बागै आरो
औ
मा मा होनाय जायो बेफोरनि बागै आं खोन्थानोसै जेरै जोङो संनो थाखाय अनला ओंख्रिफोरखौ अनलाफोरखौबो जोङो मेवाइजोंबो जायो बेदरै जायो नाजों जायो आरो सोरबाबा अनला एंखुर जेरै नारजिजोंबो नारजिजोंबो जायो आरो बेनिफ्रायनो खायफाबा गोदोनि दिनाथ' थालिर फस्लाफोरजोंबो जायोमोन आरो बेहाय संनो थाखाय जोङो सि गिबियावनो नांगोन जेरै आसल हिसाबै जोङो नांथारगौ हिसाबै जेरै थाव संख्रि बानलु हालदै ओरै जेरै मस्ला बेनि अनगायै जोंनो गिबियावनो नांसिनथारगौआ जाहैबाय खारदै खारदै ओंख्रि नङा खारदै नङाब्लानो जोंनि बे अनला ओंख्रिया जाया आरो जोंनि बे जेरै हाथासु नि हाबायावहाय जोंनिया अनला ओंख्रि नङाबानो जाया आरो जायनिखि मानि थाखाय जायो होनबा बे अनला ओंख्रिया जेरै खारदै बेयाव अ हा हा हाथ हाबानि हाथासुनि हाबायावहाय हिनजाव गोदानखौहाय जोङो थाव आरो हालदै होहोआलासिनोहाय ओ खारैजोंनो संहोनाय जायो आरो दाउजों बेखौहाय बर' बर'नि हाबानि हाथासु नियाव जायो आरो बेखौ हिनजाव गोदानखौहाय संनानै रानहोनाय जायो आरो बे ओ बेनि अनगायैबो जोंनियाव दंबावो जेरै खारदै होनानै संनाय ओंख्रिफोरानो जाहैबाय जेरै सबाइ दाउ ओ सबाइ दाउ सबाय साम' बेफोर आरो सबाय ना बेफोरखौहाय जानाय जायो आरो बेहायबो जोङो खारदैफोरखौहाय बाहायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो जों जायगा बाय जायगा खारदैफोरखौहाय गोबां आलादा आलादा ओंख्रि मैथा ओंख्रिफोरावबो जों गोखैथार जायो होननानै सोरबा सोरबा खम जानायनि थाखाय उम खारदैखौ होनानै जायो आरोना खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ बेनि अनगायैबो जोंनियाव जेरै ओ दंबावो जेरै अनला ओंख्रि बेफोर जानायनि अनगायैबो जोंनियाव जों जेरै नाफोर जानाय नाफोरखौबो जोङो अनेक आलादा आलादा साइज खालामनानै जायो सोरबाबा एवनानै एवफ्राबनानै जायो सोरबाबा दै होनानै सिदोब सिदोब एवनानै जायो आरो ओ ओमफ्राय सोरबाबा बाथोन जायो बेफोरखौ आरो खायफाबा ओंख्रियाव जेरै नाफोरा मैथा ना मैथा ना आरो फान्थाव एम्बु जेरै सबाय ना बेफोरखौहाय जों जायो आरो जेरै था थास' थास'फोराबो थाद' ना थादुन थायो आलादा आलादा थास'फोर थायो आरो बेफोर जेरै आलु ना बेफोर बायदि ना होबाय जोङो जायो बेनि अनगायैबो जोङो नानिफ्राय नानिफ्राय जेरै ना गोरलै गोरलैफोरखौ जोङो एबा दैमा एबा बिलोफोराव मोनोना बेफोरखौ जों बाहाय बांसिन मोनो होननानै बुङोबा जों सेनफोर साबा जेब्ला जों दैलां बोथोर जायो अब्ला दै जावरिनायजों जों ना ना फिसा फिसाफोरखौहाय जोङो मोनो आरो बेखौहाय जोङो मा खालामो लाबोनानै सायनानै मोजां सायनानै फुनानै जोङो बे नाफोरखौहाय अरफ्राव फोरानना जायो आरो सान्दांगायाव दोननानै बे सोराननानै दोननाय नाफोरखौहाय जोङो जेब्ला मोजाङै रानो अब्ला जोङो बेखौहाय ओ थास' थास'नि थास' गोसोमनि बिथ'फोरखौ होनानै सोरबाबा खुमब्रा होनानै देयो आरो बेखौ जों मायाव देनाय जायो उवालाव उवालाव देनानै जोङो बे नाफामखौहाय मोजाङै देग्लिजोबखांनायनि उनाव जोङो खायफाबा गोदो भयेम जेनेबा दिंग्रिनि बयेम नङाबा औवानि हासुंआव सोयोमोन गोदोनि दिनावहाय जोङो औवानि हास खौहाय होनानै ओ बांसिन बाहायनाय जायोमोन आरो बयेमफोरखौ बाहायनाय जायामोन बेखौहाय गोबां सान मोजाङै सोनानै नाजों नार सोनानै बार हाबनो मोनै बायदि खालामनानै जेनेबा बार हाबबाथाय बेयो गाज्रि जायो आरो जाजाया आरोना बिनि थाखाय दोननाय जायोमोन जेब्ला जों बे नाफामा मोजांङै सेवनानै मुजिया अब्ला जों बेखौ जानाय जायामोन बे जानायखौहाय जोङो मा मा खालामनानै जायो जेनेबा जोङो खायफाबा एखमबा ओरैनो बानलु ओमफ्राय पियास एरि बिदि होनानै दै एसे सिना सिथोब सिथोब होनानैहाय जोंङो बाथोन एर्लिनानै बेफ्राव दुन्दिया होबा बिराद गोथाव जायो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो जाबावो नाफामखौहाय जेरै थास' बिसं थास' बिसंफोरावबो जेरै थाइगिर फोर नाफामफोर होनानै जायो आरो ना नारजिफोरखौहाय जोङो नाफामजोंहाय जानायखौ नुनो मोनो आरो नाफामा जाबाय जोंनि मोनसे दोरोङारि जोंनि बर' समाजनि समाजाव जाग्रा मोनसे बिराद मोजां ओंख्रि होननानै जों सुबुंफ्रा फोथायो आरो जायो आरो बेखौहाय बेनि अनगायैबो जोंनियाव दंबावो माखासे ओंख्रिफोर जेरै दङ एम्फौफोर एम्फौ ओंख्रि जानायाबो जोंनि एम्फौ बर' समाज नि मोनसे मोनसे जाग्रा आरो एम्फौखौहाय जोङो माखासे ओ ओ एवनानै जायो माखासेखौहाय मा होनो ओ मैथाजोंबो जायो खायफाबा अनलाजोंबो बिराद जायो होननानै अनलाजों जाबा मिलौ होनानै जोंङो सुबुंफोरा फोथायो आरोना बेनि अनगायैबो जोंनाव दंङ साम'फोर जानाय खांख्राइ जानाय बेफोर जोंनि बर'